नोंथां औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम। जासे हरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथांजों आं मोनसे टपिक्सनि बागै सावरायनो होननानै लानानै फैदों बेनो जाहैबाय मिथिंगानि सायाव सावरायगोन आरोना जोहा औ मि मिथिंगानि सायाव सावरायनो होनो होनना बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिंगानि सोमोन्दै एसे मि मिथिना मिथियो जानो हानाय औ औ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नोंथां ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों नोंथां बेबायदिनो ओ ओ हाजो हाला माने सारि सारि दैमा दैसा बिफां ओ लाइफां जिब जुनार बेफोरखौ लानानैसो मोनसे मिथिंगा जायो नोंथां सुबुं माहारि माने मि मिथिंगा ओब बेफोरबायदिनो ओ मिथिंगायाव माने बेफो ओ बेबायदिनो दैमा दैसा हाजो जो हाला सारि सारि बेफोरखौ माने जोबोर समायना नुयो आरोना। बेफोर गैयाबा माने मिथिंगाखौ मिथिंगाखौ समायफ्लेनाय नुनाय नङामोन नों थां बेफोरबायदिनो औ जों सुबुं माहारियाबो बिफां लाइफांजोंनो माने गोजोन माने गोजोननायखौ लानो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां माबा खालाम गोबां हेल्पबो मोननो हायो बा जेरै बिफां लाइफां औ दा जेरै बिफां लाइफांखौ जोङो गेदेर ओ फुलिखौ गायनानै जों गेदेर खालामनानै बेखौ जोङो फाननोबो हायो फाननानै जोङो बेफार खालामनो खालामनोबो हायो आरो ना नों
औ नंगौ नंगौ औ ओ नंगौ नोंथां। थां ओ ओ नोंथाङा जेरै बुंदों मिथिंगा मिथिंगाया दंफा बिफां लाइफां बेफोर बायदिसिना हाग्रा बंग्राफोरजोंल' जाया ओ मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोङो जिब जुनार ओ दाउमा दाउसा ओ दैमा दैसा बेफोर गासैखौबो लानानैसो मोनसे मिथिंगा जायो। ओ मिथिंगाखौ ओ औ मिथिंगाखौ ओ हाग्रा बंग्राजोंल' समायना नुवा ओ मिथिंगाखौ समायहोनो थाखाय औ जिब जुनाराबो माने जोबोर समाय होयो जेरै ओ जोङो माम जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावनो दा ओ हमना ला मानास हाग्रामा औ मानास हाग्रामायाव दा जों गोबां रोखोमनि ओ दंफां लाइफां मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे बे मानास हाग्रामाया ओ जेरै बेहाय जो-जों मोनो ओ गान ओ मैदेर मोनो गान्दाफोर थायो ओ बिदिनो औ आरो दावउराय समायना समायना दावउरायाइफोर थायो ओ बेफोरो मिथिंगाखौ जोबोर समाय होनाय जायो आरो जेरै मैसो थायो औ जेरै मोख्राफोर थायो बिदिनो गोबां माने जिब जुन आरो दंफां लाइफांजों लोगो नांना-नांना लोगो नांनानैसो मोनसे मिथिंगा जायो आरो औ ओ नोंथाङा ओ बेफोरबायदि हाग्रा मिथिगौ नामा जेन मानास जोंनि ओनसोलाव थानाय मानास हाग्रामाफोर बायदि मोनसे नेसनेल ओ बेबायदि नेस पार्कफोर ओ फोरनि नामफोरखौ ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा? ओ मिथिगौबा जि मिथिगौ एसे नो हागोन नोंथाङा।
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि बिदिनो जोंनि माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां पार्क नेसनेल पा-पार्क दोङो बेबायदिनो ओ जोङो सुकि हाजोआवबो जोङो बेबायदिनो जिब जुनार बा दंफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला बेबायदिनो ओ हाग्रा बंग्रा गोबां जों नुनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव थांबा जोङो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो बा बिनि दै स्राय स्रायबो हैनाय बिनि हाजो हाला सारि सारि आरो बिफां लाइफांजों बुं फ'बनाय आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफांफोरनि बायदेमलाय सुदेलाय मोसा सानायखौ जोङो नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो औ बेबायदिनो जोङो मानास हा ग्रा मानास हाग्रायावबो गोबां जिब जुनार दङ' जेरै ओ बेबायदिनो जोङो गोबां जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो ओ दा ओ बेबायदिनो गोबां जादनि जिब जुनाद दं आरोना नोंथां बेयाव
औ नंगौन्दां
जिब जुनारजोंनो जोङो माने जोङो मानास हाग्रा बा मानासखौ जोङो मोजां समायना खौनो जों नुनो मोनदों नों थां औ नोंथा बेबायदिनो बिबार बिबार बिबार बिलाइ माने बिबारफोरजोंबो जोङो जोबोर समायना खालामनानै जोङो पार्क खालामनानै जोङो समायफ्लेहोनो हायो नोंथां
औ औ ओ मिथिंगायाव मोननाय दंफांफोरजों जोङो ओ न'फोरबो लुयो ओ गोबां गोबाङानो ओ गोलैना थानाय बा बायखोन्दा मिथिंगायारि बेसाद नाङि बेसाद जेरै दंफांनि बायनाय ओथानायफोर बेफोरखौ जोङो लाबनानै ओ जोङो ओ बनफोर सफैयो बांसिन नानै फानोबो गोबां माने मिथिं बेबायदि हाग्रा ओनसोल खाथियाव थानाय बर' रायजो बो बर'फोरा बोथांनानै बा हाग्रामाया हाबफैनानै बेबायदिनो दंफां थुग्राफोरखौ लाना फैनानै गोबाङानो फानो गलाफ्राव आरो गोबाङानो गावनि ओ जानाय लोंनाय खौ संनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो ओ आं नोंथांनाव ओ फंनैसो सोंथि सोंनो सानबावदों मिथिंगा ओ फोजोबस्रांनाय फोजोबस्रांनाय होनोब्ला जेरै ओ मिथिंगा फोजोबस्रांनाय होनोब्ला जेरै नाङा फाङा दंफां दांलानाय आरो ओ बांद्राय आबहावा गुबुंले खालामनाय जेरै ओ मिथिंगायव गुबुंले खालामनाय जेरै ओ गारि म'थ'र बांद्राय सालायनाय ओ कारखानाफोर बांद्राय सालायनाय ओ बेफोरो जोंनि मिथिंगाखौ जोबोर गाज्रि माने गोहोम खोख्लैयो आरो आरो मि औ नोंगौ नोंथां नोंगौ आरो मिथिंगाया जेंनाफोर मिथिंगायारि गुबुंले खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय मिथिंगायारि जेंनाफोर जेरै मिथिंगायारि जेंनाफोरा जाहैबा य ओ दैबाना दैबानाफोर खुख्लानाय हाक हा गिसिखानाय खुख्लानाय बा ओ अरगें हाजो बेरफ्रुनाय आरो ओ गोबां हाग्रामायाव अर नांनाय ओ बेफोरो अमाने गोबां माने सुब बुंनि जिउआव मानो गोबां गोहोम खोख्लैयो ओ नोंथाङा आं नोंथांनिसिम मावो नोंगौ नोंथांनिसिम आङो ओ आबहावा गुबुंले खालामनाय बा मिथिंगा फोजोबस्रांनाय बो नाङा फाङा दंफां गायनाय ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो थाखाय ओ गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो दंफां माने दंफां गायनायखौ माने जोङो दंफांखौ माने ना ङा फाङा ओैरैनो दानला बयनो नाङा आरोना नोंथां बेबायदिनोजों दंफांजोंबो दंफांनिफ्रायबो जोङो अक्सिजेन गेसखौ जोङो लानो हायो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ दंफाङा जोंनो ओ बिनि सायायावबो जों जिरायनो हायो बा बे बेखौ जोङो ओ गोबां जोथोनै लाखिनांगौ जायो नों थां बेबायदिनो नाङा फाङा दंफांखौ ओरैनो जानला मानला दानलाबायनानै बेखौ नहा खालामनाया जोंनि थाख थाखाय मोजां नङा नोंथां बेबायदिनो ओ जोङो ओ मिथिंगा होनोब्ला जोङो ओ दैयाबो जों जोंनि नोंथाङा बुंलां खाबाय जाना दानि ओ दैयाबो जोंखौ माने औ। दैयाबो जोंखौ माने खुख्लानानै बा ओ दैयाव दैमाफोरा जेरै खुख्लानानै जोंनि न'खौ माने बेबायदिनो ओ। ओ खुख्लानानै जोंनि न'खौ बो माने ओ बोहै खारलां होनोनायखौ जों नुनो मोन दों मानो होनना बुङोब्ला दैया बो माने जोंखौ गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नो नोंथां अ बेबायदिनो ओ दैजोंबो गोबां सिलिंखार न' बां सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोन
औ नंगौ नोंथां औ। ओ नंगौ नोंथां ओ जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो ओ नाङा फाङा दं फां दाननायनिफ्राय जोङो ओ गोजानाव थानांगोन आरो बांद्राय ओ नाङा फाङा जेनला मेनला माने बांद्राय कारखाना आरो गारि मथ मटर सालायनायनिफ्राय जोङो एसे खमायोब्ला जों मिथिंगाखौ रैखाथि होनो हागोन आरोना नोंथां ओ औ। नोंथाङा मिथिंगाखौ रैखाथि होनो थाखाय नोंसोरनि न'आवहाय बा नोंसिनि ओनसोलाव बा नोंसिरनि गामियाव बा नोंसिनि कलेज बा फरायसालियाव ओ दंफांफोर बा माबा मोनसे मिथिंगाखौ रैखाथि होनायफोर खामानिफोर मावफेरदों ना मावफेराखै एसे फोरमायना होजागोन। नोंथाङा।
औ बिदिनो ओ जोंनि ओनसो लावबो बेबायदिनो ओ दंफांखौ माने आ गायखांनानै माने जोङो दंफांनिफ्रायसो जोङो ओ गोजोनखौ माने बिनि सायाजों जों मोनो नालाय। बेयाव कलेज बायदिसिनाफोरावबो जोङो दंफांखौ गायनो गायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो गोबाङावनो नुनो मोनबो जोंबा जेरै न'खर न'खर गायो बा जेरै कलेज स्कुल बायदिसिना ओ माबायावनो बेखौ दंफांखौ गायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ औ जोंनि ओनसोलावबो दंफांखौ माने जोङो गोबां माने रैखाथियै लाखिनांगौ जायो आरो। आरो नोंथां बेबायदिनो ओ गायना दोननानै माने बेखौ जोङो रैखा रैखा खालामनानै लाखिनो हायाब्ला माने बेयाव नांगौ बायदि हासार बेयाव नांगौ बायदि दै होआबा माने जोङो बेखौ फोथांना नानै लाखिनाया जोबोर गोब्राब मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ ओ गायखांनायनि उनाव बे बेखौ जोङो ओ जोथोनै लाखिनांगौ जायो जेरै दै होनांगौ बेयाव नांगौ बायदि हासार सारना होनांगौ माने ओ खायसे बिफाङा दै मोनाब्लाबो माने हासार मोनाब्लाबो बियो थांनानै थायो आरो। खायसे बिफाङा जोथोन लानो रोङियावबो माने थैलाङो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ ओ जोङो मिथिंगा ओ मिथिंगायाव जोङो गोबां रोखोमनि बि मुलाम्फा मोनो जेरै जोङो दो लबार दंफां जेरै लबार दंफा जों गायनायजों लोगोसे जोङो रबर दंफां गायनाय जों लोगोसे जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बेनिफ्राय जोङो मुलाम्फाबो मोनो जेरै जोङो रबरफोरखौ रबर दंफांनिफ्राय जोङो आदथा बहननानै जोङो ओ गोबां माने गोबां रांफोरबो आरजिनो हायो आरो ओ बेनि आटथाखौ फाननानै जोङो रबर बानायनाय जायोना बेयाव जोङो मिथिंगाखौ औ मिथिंगाखौबो रैखाथि होनायजों लोगोसे जोङो दंफांजोंनो आदथाखो दहन्नानै जोङो बिजिनेसबो खालामनानै ओ लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों औ । नों नों बिदिबा नोंथां औ। जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथां नोंथां जोंनिथिं मानि बागै सावराय मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथा ओ मिथि थिंगानि खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिनानै जोबोर गोजोन
औ नोंथांनिफ्रायबो औ औ नोंथांनिफ्रायबो मिथियै। थ्रा मिथिंगानि बागै मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ जों सानैनि रायलायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दोनथ'नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ ।